खोनादोंना औ नोंथां औ औ औ
नोंथांखौ आं मोनसे सोंथि सोंनो सानदों नों सोंनो हागोन ना नोंथाङा माने आथिखालावथ' जों नुनो मोनदों हाग्रानि जिब जुनार जिब बेफोरबायदि दफां लाइ फां दाननायनि जाहोनाव बे फोरबायदि माने हाग्रानि जिब आरो बेफोरबायदि मानसिआरि मानसि हारिनि सायाव माने बेफोरबादि उम माने खहा खामलायनायखौ माने बोरै नुनो मोनो नों थां माने बेफोरबायदिनि सायाव नोंथाङा मा बुंनो सा
नंगौ नंगौ सैथो खोथा।दा जोंहा दा हाग्रा बंग्रा जोंनि ओ जोंनि दा आबहावानि हाग्रा बंग्रा बेफोरखौ दानफायोब्ला जों बायदि रोखोमनि जेंना जेंसि जों नुनो मोनो। जिहेथु जों हाग्रा बंग्रा एबा आबहावा थायोब्लासो जों सुबुं माहारि जिब जुनार गासैबो जिबि माहारिया थांनानै थानो हायो। दा दंफां लाइफां हाग्रा बंग्रानि थायोब्लासो जोंहा जे हेथु जों दंफां लाइफांनिफ्राय जों ओ गेस लानानै थांनानै थायो जायखौ जों अक्सिजेन गेस होनना बुङो। थिग बेबादिनो जोङो आबहावानि सायाव एबा हाग्रा बंग्रा बिफां लाइफांनि सायाव जों थांनानै एबा सोनारलायनानै थानायखौ जों नुनो मोनो। दा बे रोख खोमैनो जोंहा हाग्रा बंग्रा एबा दंफां लाइफां जोबस्रांनायनि जाउनाव जों गोबां रोखोमनि ओ जेंना नुजाथिनायखौ जों नुनो मोनो। जोंनि ओ थिबाव जेरैहाय जों हाग्रा बंग्रा दामफायोब्ला जिहेथु जों बारनि बारहावानि थासारिखौ जों दुंहाव दुंहाव मोनो। जेहेथु बिफां लाइफां थायो ब्लासो जोंहा ओ बारहावाया गुसु निजोम ओ नालाय। बेबायदिनो ओ दं फां लाइफां दानफायनायनि जाहोनाव जोंहा बायदि बिबांनि दुंहाव थासारिखौ जों नुनो मोनो। ओ थिग बेबायदिनो बेनि अनगायैबो जोंहा ओ बायदि रोखोमनि जों जेंना नुजाथिनो मोनो। जेरैहाय दंफां लाइफां गैयाब्ला जोंहा ओ सायाखौ मोनै जानो हायो।जिहेथु जों दंफां लाइफांनि सिङाव जनानै गोबां बायदि रोखोमनि जोङो उम जिरायनानै गोजोननाय लानो हायो । गुसु साया सिङाव औ औ। थिग बे बादिनो जोंहा बायदि रोखोमनि जिब जुनारनि सायाव बुंनो थाङोब्ला जोंहा जिब जुनारा दंफां लाइफां एबा हाग्रा बंग्रायावसो थायो नालाय थिग बेबायदिनो बिथांमोना आब जिब जुनारफोरा ओ थानो जायगा गैयि जायो बेनि नै जाहोन नाव जोंनि सुबुंयानो सुबुं माहारि एबा जोंनि गामि ओनसोलफोराव हाबफैनानै ओ अयथासार एबा अनागार खालामनायखौ जों नुनो मोनो ओ ओ जेरैहाय मैदेर मोसा सिंह बायदि बायदि नि रोखोमनि जिब जुनार गिख्रंथाव जिब जुनारफोरा जोंनि गामि ओनसोलाव हाबफैनानै गाग्लोबनायखौ जों नुनो मोनो थिग बेबादिनो जोंहा गोबां जेंनायाव गोग्लैनायखौ जों नुनो मोनो जेरैहाय ओ दंफां लाइफां दानफायोब्ला जों ओं हा ओ एबा हाग्रा बंग्रा दानस्लायनाय दानफायनायनि जाहोनाव बेफोर जेंनाखौनो जों नुनो मोनो जेरै जोंहा हाग्रा बंग्रा दंफां लाइफां दानफायनानै जोंहा ओ हाग्रामा ओनसोलाव बायदि रोखोमनि कारखाना बायदि रोखोमनि दारिमिन गेदेर गेदेर फसंथान दारिमिन फसंथानफोर जों दा ओ फसंनायखौ जों नुनो मोनदों आथिखालनि मुगायाव दा बेफोर फसंथानखौ नुनानै नै एबा फसंनानै गोबां बायदि रोखोमनि ओम हावा जेरैहाय ओ बेफोरनि मैला बारहावा एबा थुङा बायदि बायदिफोरा गुबुंले बारहावाफोरा फैनानै जोंनि सुबुं माहारिखौ ओ सुबुं माहारि जा देहा एबा सोलेर बेफोरखौ औ गासिब‌ खालामनाय एबा बेफोरनि जाहोनाव जों सुबुं माहारिनियाव गोबां रोखोमनि बेमार जानायखौ जों नुनो मोनो दा बेनि बिथिङाव बुंनो थाङो जोंहा दंफां लाइफां दानफायनायाव जोंहा बायदि रोखोमनि जेंना जों नुनायखौ जों नुनो मोनो जेरै हा हुरखानाय दंफां लाइफां गैयाबाथ' जोंहा हा खुरखानाय जाखागोन थिग बेबायदिनो दंफांनि जैसो जोंहा हाया थायो नालाय दंफांनि रोदा जों हमथानानै गोरायै हमथाना लाखियो नालाय दं दंफांनि रोदाया दा दंफां गैयाब्ला जोंहा अखा आरो बारनि गोहोआ बांसिन जानायखौ जों नुनो मोनो दा बेबादिनो जाय हाखौ हुख्लानायख हुख्लानानै लांनायखौ जों नुनो मोनो दा बे रोखोम दुखुनि जों नुनो मोनो जेरैहाय जों ओ‌ ओ दंफां लाइफां जोबस्रांनायनि जाहोनाव जोंहा बायदि रोखोमनि ओ जेरै हा सिंनि दै बायदि बायदि खमैलाङो बेफोरो। दंफां लाइफां गैयाब्लाथ' हा सिंनि दैफोराबो जोंहा खम जालांगोन गोरान जालांगोन नङा होमबा?
नंगौ नोंथां नंगौ।
ओ आंनि जों नुजाथिनो मोनो दा नोंथाङाबो आंनो ओ हाग्रामा ओनसोल एबा दंफां लाइफां दानफायनायनि जाहोनाव मा जेंना नुजाथियो नोंथाङा एसे फोरमायना होलाय दे।
हागोन नोंथां माने ओरैबायदि नोंथां ओरैबा दि माने गोबां जेंना नुजा थियो। जेरै हाग्रा बंग्रा दानस्रांनायनि जाहोनाव जोङो हाग्रायाव थानाय जेरै जिब जुनार फोरा मानसि हारिनि सायाव माने खहा खालामनायखौ नुनो मोनो बिसोरबो जेरै हाग्रा ओनसोलाव जेरैस थानानै बेफोरबादिनो थानानै जानानै जेरै बेफोरबादिनो बिफां लाइफांफोरखौ जानानै बिफां लाइफांफोरनि फिथाइ सामथायाइ जानानै बायदिसिना जेरै बिसोरबो जिउ खांनाया बायदियै जुनारफोराबो जेरै थांनानै थायो थिग बे फोरबायदिनो गावसोरनि थाग्रा गावसोरनि थाग्रा खुलि थाग्रा जाया जाग्रा आदारफोखौनो जु दि जोङो सुबुं हारिया मि थिया हसिया जेरै फोजोबस्रांनानै होयोबा बेफोरबादि माने जिब जुनारफोरा आलायसि सिलाय जानानै सुबुं माहारिनियाव खहा खालामफैनायखौ नुनो मोनो मानोना नोंथां दिनै दि जोङो मैदेरखौनो बिदिन्थि हिसाबै आं मैदेरखौनो बुंबाय मैदेरानो गोबां माने जोंनि जेरै माइ आबाद जा फैनाय बायदिसिना सुबुं हारि नि सुबुं हारिनि थाग्रा न' बां बायदिसिना गाग्लोबनानै होनाय बायदिसिना लामा सामा अयथाचार खालामनाय बि बिखौ जों बांसिन नुनो मोनो मानोना जों बिसोरनि जायगायाव रनि जायगायाव थांनानै जेरै जों इसोरनि थाग्रा बायदिसिना दंफां बिफां बायदिसिनाफोरखौनो जों जेरै दानफायनानै होयो होनानै जेरै आलायसि जायो थिग बेफोर बायदिनो मोनसे हारियाबो बेफोर बायदिनो गावसोरनि जोंनि न' बांफोरखौ सेफायनानैबा थिग बेफोरबायाददिनो जोंबो आलायसि निसय बेफोरबादिनि थाखाय जों दा बयबो सुबुं माहारिया माने साननो रोंनांगोन नोंथां मानोना जों अब्लासो माने अब्लासो माने निसय बेफोरबायाददि माबानिफ्राय जोङो माने बेफोर बायदि खैफोदनि जों रैखा मोनदों मानोना बिफां लाइफां दानफाया जाया लासे हाग्रा हाग्राफोरखौ रैखाथि गोनां खालामनाया जोंनि थाखाय गोनांथार । थां बेफोरबायदि जिब जुनारनि हथासनि कारनैबो जों बेफोरबायदि बेफोरबायदि दंफां लाइफांफोरखौबो जों बेफोरबायदि गायनांगौ दंफां लाइफां दंफांफोरखौ जानला-मानला दानफायानो नाङा फारसेथिं जों दंफां लाइफां दंफां लाइफांनि अंगारनाय अक्सि सिक्सिजेन गेसखौ जों जेरै आजावनानै लायो जोंनि हंगारनाय माने गेस खौबो माने कार्बन डाइ अक्साइद गेसखौबो बिसोर माने जानानै थांनानै थायो थिग बेफोरबायदिनो माने सिब बानि बेलायाव माने गावजों गाव सोनारलायनानै माने थांनानै थानो थांनानै थानायखौ बेखौ जों नुनो मोनो नोंथां। आथिखालाव माने सोरखाराबो आथिखालाव सोरखाराबो दानिया आथिखाल मुगायाव माने सोरखाराबो ओम बे फोरबादिनिफ्राय गोबां माने सानगाराव थानो सु सुबुंफोर खौ माने खावलायो जाय बेफोरबायदि आंनि आंनि बादिब्ला बेफोरो सो जोबोर मोजां माने मोनसे रूल जाय बादिब्ला माने जों दंफां लाइफां दाननो थाङो दंफां लाइफा हाग्रा ओनसाव दंफां लाइफां बिफां लाइफां सेफायना होनाया मोनसे दाय गोनांबो खामानि होननानै सानो नोंथां मानोना
नंगौ
औ मानोना गोबां मा ने खै फोद खैफोदाव माने जेंना नुजाथिनायखौ माने नुनो मोनो नोंथां
नंगौ थारैनो
माने बेफोरबादि सरखारनि माने राहाजों माने बे फोरखौबो गाव फोसाबनोबो हाबाय नोंथां माने जेरै हाग्रानि माने हाग्रानि फरेस्टारफोरा बे फोरखौ माने दायथ' लानांगौ आरो नोंथां अब्लानिया निसय माने बिफां लाइफांनि बिफां लाइफां दानफायनायनि ओ सोरबा दुथांफोरनिफ्रायबो जों बारग'नो हागोन माने हाग्रानि जिब जुनाराबो अब्लासो गावसोरनि जायगायाव थानानै जाहाथे गावसोरनि जायगायावनो जाहाथे ओम जानाय लोंनायनि माने खमि गैया जासे माने थांनानै थानानै जाहाथे अब्लासो सुबुं माहारिनि जेबो माने सुबुं माहारिनि जागायाव थानानैबो न' बां सेफायनाय बायदिसिना मानसि बुथारनाय बायदिसिनाखौ नुनो मोननाय नङा बेफोरबो खमि होननानै सानो नोंथां मानोना गोबां माने आथिखाल मुगायाव खौ गोबां माने दानिया ओम मोसा सिंह बिदिखौबो माने जों फैनायखौ नुनो मोनो दानिया बायदिसिना मुफुर मोसा जिबौ बायदिसि नाफोरखौ दाउफोराबो अख्राङाव दाउफोराबो थानो माने बायदिसिना फिथाइ सामथायाइ जानो जायगा मोनैनि जाहोनावबो बायदिसिना दाउफोराबो आलाय सिलाय जानानायखौ नुनो मोनो नोंथां मानोना बिसोरबो गावसोरनि थाग्रा जायगाखौ दानफायनानै होयोबाय जेरै जोंबो माने जेरै जोंनि न' बांफोरखौ जेरै सिफायनानै होयोबा जेरै जोंबो आलायस सि जायो बिसोरबो बेफोरबायाददि आलाय-सिलाय जायो सबबो माने जिउ गोनां मुवाया जिउ गोनां सो जिउ गोनां सबबो माने - माने जिउ गोनां जिउ गैयि माने सब सबबो माने सोमोन्दो दोंलायो नोंथां । बेफोरबायदि जानिफ्राय बार गनो जोङो गोबां साफ्रोम सुबङानो सांग्रां जानाया जों साफ्रोमनिबो बिबान नोंथां ।
दा थिग बेबादिनो नोंथाङाबो गोबां खोथा बुंलां ओमफाय दा हाग्रा बंग्रा गैयाबा जोंहा जिहेथु जों मिथिखायो जोंनि ओनसोलाव गोबां रोखोमनि मुंदांखा - मुंदांखा बेसेन गोसा थाय इ रोखोमनि खोन स्तिफेना नुनो मोनो । जे हे गान्दा मोस सा सनाथि मोख्रा मोख्रा जेरैहाय धनेस दाउ बायदि बायदि रोखोमनि बै बेसे बेसेन गोसा जोङो ओ जिब जुनार नुनो मोनो। दा हाग्रा-बंग्रा एबा दं बिफां - लाइफां गैयाब्ला जोङो बेफोरो जोंनि बेसेन गोसा जिब जुनारफोरा जोबस्रांलांगोनखौ आं सानो आरो नोंथां ।
औ नोंथां ओ
औ जेसें हायो हाग्रा बंग्राखौ ओ लाखिनांगौ दानफायालाबसिनो जों लाखिनांगौ मानो होनोब्ला जोंहा ओ गोबां रोखोमनि बेसेन गोसा जोंहा जिब-जुनारखौ जों नुनो मोनो जोंनि ओनसोलाव जेरैहाय जोंनि थरसे गंआरि गान्दा या जोंनि आसाम जोंनि रायजोनि सम्पद नङा हबा?
नंगौ नोंथां नंगौ
औ-औ बेफोरखौ रैखाथि जिब जुनार एबा बायदिसिना हाग्रा बंग्राखौ रैखाथि होना लाखिनाया जोंनि बिबान जोंनि सुबुं माहारिनि बेनिखायनो जेसे हायो एसेबां जोङो दंफां हाग्रा-बंग्रा ओनसोल खालामनानै लाखिनांगौ थिग बेबादिनो दा नोंथांजों सावरायलायनानै गोजोननाय मोनबाय
गोजोन्थों नोंथां गोजोन हर
औ औ औ समाबो जानानै फैबाय औ औ दे
थल इन्जनि